औ खोनाबायना? औ
आं नोंथांनियाव गेलेनायनि सायाव मोननैसो बाथ्रा मोन्थिनो लुगैदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
उ गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव?
गेलेनायनि गोनांथि सायाव बा गेलेनायखौ गेलेनायनि सायाव जायखिजाया गेलेनायनि सायावनो मिथिनो लुगैदों बा नों नोंथाङा जा फोरमायनो गोसो बेनो फोरमायजागोन दे
औ गेलेनायाहाय मा जायो जोंनि जिउआवहाय जोंनि देहाखौहाय मा होनो गोख्रों गोरा आरो समानथियाव लाखिनानै दोनो आरो ओमफ्राय बिनो मा खालामो गेलेनायनि थ्रुयै जोङो जोंनि देहाखौ फिट लाखिनो हायो गोरा लाखिनो हायो मा होनो आरो मा खालामनो हायो बोलो मोननो हायो आरो ओमफ्राय मा खालामो गेलेनायनि थ्रुयै जोङो जोंनि ओ हारा मोदोम थैनि खारसारथि आरो जोंनि देहाखौहाय थाजिमाव लाखिनो हानाय जायो आरो ओमफ्राय मा बुंनो हायो गेलेनाया खालि मा जोंनि देहानि थाखायल' मोजां नङा बेयो मानि थाखायबो मोजां मोजां जोंनि मेलेमारि जोंनि साननाय जोंनि खर'नि थाखाय बेबो बियो जोबोद मोजां आरो जों जुदि गेलेबाय थायोब्ला जोङो देहा मोदोमखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे जों जोंनि साननाय माखासे ए दुखु सिन्था जानाय बेफोरखौ खौबो जोङो गोजानाव लाखिनो हायो आरो। आमफाय बिसोरो मा खालामबावो ओ जोंखौ बै बायदि सानब्रेनाय दुखुआव थानाय एबा ओ थ'थ लानो रोङि गोसो होनो रोङि बेफोरखौ गोजान नाव दोननै जोंखौ जेब्लायबो सान्थि आरो खुसियावहाय दोनो आरो। ओमफाय फु ओ फरायसाफोर जायफोरनाखि मा होनो गेलेयो आरोना गेलेबाय थायो एबा गे गेले गेलेमु फोथाराव थांनानै गेलेयो। बिसोरो मा जायो गाव गावखौनो ओरैबायदि साह स गोनां जायो आरो साहस जाखांनायनि उनाव बिसोरनि मोदोमा गोरा जानानै बिसोरो फरायनायावहाय बांसिनै गोबांसिनै बिसोरो गोसो होनो हानाय जायो आरो। आमफाय आरो मा खालामबावो ओ गेलेनाया जोंखौ मा खालामबावो बेफोरबायदिजों लोगोसे जों खौहाय मा खालामो मोजां हां आखल आखु फोरोङो। मोजां धोरोम फोरोङो। आरो जोंखौहाय ज' ज' खामानि मावनाय एबा ज' ज' लोगो नांनानै सावरायनाय खामानि मावनाय आमफाय आरो जोंखौ मा खालामो थैज'बो खालामो ओमफाय आरो जोंनि गेजेराव आव नंगौथिखौबो लाबोयो। आरो जों जोंखौनो मा खालामनो हायो सासे दैदेन इं गिरिबो बियो खालामनानै होयो आरो। ओमफाय बिसोरो मा खालामबावो जोंखौ माखासे नेम खान्थिफोरखौबो माबोरै फालिनांगौ फालिनाङा बिनि सायावबो बिसोरो जोंनो फोरोङो आरो ओमफाय बिनि अनगायैबो मालायखौ सनमान होनाय आरो ज' ज' थानानै जो जोङो माबा मोनसे जुदि लायक गेलेनायाव जों सापस जेनेबा जों फुटबल खेलाखौनो गेलेबाय। जोलुर खेलाखौनो गेलेबाय बेै जोलुर खेला गेले नायाव जोङो माबोरै ज' ज' लोगो नांनानै जोङो जे जों जोंनि बलखौ हाय सोनानै जों देरहासाद जानो हायो। बेयावहाय मा खालामनानै लाबोयो बियो जोंखौ खौसेथि आरो समानै मावनाय बिनि बि बे जौगानायखौ बियो लाबो नानै होफैयो आरो। सो स' बेखायनो जों मा बुंनो हायो। गेलेनाया जोंनि थाखाय मा होनदों ओरैबायदि मोजां नोंगौथि बोलोख फोरखौ लाबोनानै होफैयो आरो। ओमफाय आरो मा खालामबावो ओ गेलेनाया जोंखौ मा खालामबावो ओ जोंनि थाखाय बियो जुदि जों गेलेयोबा जोङो जुदि गेलेयै गेलेयै गेलेयै गेलेनानै जोङो जुदि साफस ओ ओ हादर मायालि हादर सेयालि खेला बायदिसिना गेलेनायजों लोगोसे जों सार्टिफिकेट बायदिसिना मोनो बेफोरबायदि मोननायनि गेजेरजों। नों जों इयुनावहाय बेफोरो जोंखौ मा खालामो ओ सरकारि साख्रि मोननायनि थाखाय बेफोर जोंख खौ हेफाजाब खालामनानै होयो आरो। स' जों बुंनो हायो गोबां मा होनो। गोरों गोरों ओ गेलेगिरिफोरा गावसिनि मा होनदों ओ गेलेनायनि थ्रुयै बिसोरो ओ गावसिनि फरायसालि। हादोरसा आरो हादोरखौनो फुरा मुलुगनाङैनो आरो हादरा थारैनो बियो सिनायथि होयो आरो‌।आमफाय आरो बिनि गेजेरजोंहाय बिसोर गेले ग्रा मानसिफोरा गोबां मा मोनो सनमानबो मोनो आरो। ओमफाय गावसिरनि थांखिखौबो बिसोरो जाफुंहैनो हायो आरो। हैयो आरो दानिया नोंथाङा एसे बुंनानै होदोलाय गेलेनायनि स सायाव मानो गोनांथि जायो।
नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो। ओ जोंनो गेलेनायखौ जोबोद गोनां मानो बुङोब्ला जोंनि गेलेनायजों लोगोसे जों। देहाया ओ फिट थानायजों ओ मेलेमाबो जोंना गोख्रों जायो। ओ ओ गेलेनायजों जोङो सानफ्रोमबो जु दि फुटबलानो जा आ बेनिफ्राय‌ बिदिनो भलिबलानो जा बा खारनाय गेलेनायानो जा बेफोरजों गे लेयोब्ला जोंनिया मा होनो बेखौ देहायाबो मोजां थायो आरो। देहाया जोबोर राफोद जायो बेनि नि जा हारा बेफोरबो जोंनिया गिदिर गिदिर जालांनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय ओ मेलेम बे मेलेम दावगानायाबो बिदिनो जायो धर्ज बे गेलेनायजों लोगोसे जोंनि धर्जआबो बारायो। मानो होनबा ओ हमना ला फुटबल गेलेनाय बे फुटबल गेलेनायाव जोंनि मेन्टेला मोनसेल बा जोंनि साननाया मोनसेल जे ओ जोङो माबायदि गल सोनानै जों देरहासार जानो हागोन। माबायदि सोरखौ सोर दिडफेडारखौ जोङो ओ माबायदि बलखौ दाननानै जोङो बलखौ सोहैगोन बे जोंनि मोनसे थांखि जायो। बे थांखियानो जे जोंखौ माबा मोनसे मोजां लामाथिं थांहोनाय माबा मोनसे इमपसिबोल खामानिखौ इमपसिबोल खामानियाव जोंनि गावबा गावनि बे मेन्टेलेलखौ जोबोद हेफाजाब होयो आरो। बेनिखायनो बेबो मोनसे जों जा जों बुंनो हायोदि गेलेनाय या जोंनि थाखाय जिउनि मोनफ्रोमबो ओ ओ थांखि बा जोंनि मोनफ्रोमबो जाय जोंनि हेंथा बे हेंथा खौ माबायदि सौसिनानै जों साक्सेस जानो हागोन जों जाफुंसार जानो हागोन बे जाफुं सार जानो हानायखौ बे खेला जा खेला गेलेबाय थानाय समावनो मोनथि मोनो आरो। जेरै जोङो । जोङो जों गेलेनो गेलेयोब्ला जितु जों चेस गेलेयो बेनि ओमफ्राय जों बेलेग गुबुन गुबुनफोराबो गेलेयो बिदिनो सेसाबो जों
उम।
बिदिनो हादोर नाङैनो गेलेनाय से गेलेमु आयदा बेबो ओ बे सेस गेले जों मा जायो ओ मेन्टेला जोबोर स्ट्रिक जायो जायो। सेकेण्डनि गेजेरावनो जों मायबा मोनसे ओ जोङो इमपसिबोल खामानिखौ जों मावनो हानाय बायदि जों बेखौनो जों नुनो मोनो आरो। जों चेस गेलेग्राफोरनि माइन्दखौ नायोबा जों नुनो मोनो दि सेसखौ जाय सेस खेला गेलेयो बेनि माइन जोबोर स्ट्रिक ओ जानो हागौ बियो ओ थाबायना इनि देहाया एसे लोरबांबो जानो हागौ मानो होनोबा बेयो खारा। जोङो खारनाय गेले खेला गेले जोंनि खारनाया बडि फिजिकेल बियो स्ट्रं जागोन नाथाय जों जि मेन्टेल नि ब्रेननि खेला गेलेयो ब्रेना जों ना स्ट्रिक जायो आरो। जेरै जोङो नुनो मोनो दे माबा मोनसे इमपसिबोल जाय ओ सेकेन्दनि गेजेरनो नोंनि गासिबो। ख' जालांनो हायो। बेफोर ओ जोङो बे सेकेणडनि गेजेरावनो सोरबा फोजोबस्रांनोबो हानाय मोनसे बेहा गोहो दङ आरो। जायनि बे खेलानि गेजेरजों । बेफोरखौ गेलेयोबा जोङो जोंनि जा थानो हानाय बे थानो हानाय जोबोर गोजौ जायो बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरखौ खेलाखौ गेलेनांगौ जों जेब्ला जोङो बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेयो अब्ला जोंनि साननो हानाय सानांगौफोरा ओ गोजौ जालाङो आरो बेनिखायनो नोंथां बुंनाय बायदि। जों बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेनानैबो। गोबां साख्रि मोननो हायो जेरै हिमा दास। बे हिमा दास आ।
खारनाय खेला गेलेदोंमोन बियो ओ इन्टारनेसनेल गेलेदों बिनि उनाव बियो दा। अफिसार जानो हाबाय आरो बिदिनो बिथाङाबो जोबोर गोरिब न निफ्राय नुफैनायमोन बिनिफ्राय बिदिनो बिदिनो फाननाय खेला गेलेनानै जों बिदिनो जों गुबुनफोरखौबो नुनो मोनो जाय इन्टारनेसनेल गेलेनो हायाखै बा नेसनेल लेभेलाव गेलेनानै बिथांमोना मायबा मोनसे ओ फिसा फिसा बा बिनिख्रुइ हिमा दासनिख्रुइ एसे फिसा सिनाव जों साख्रि मोननाय नुनो मोनदों आरो जोङो बेनिफ्राय जोङो बे बेखौ बुंनो हायोदे आ खेला गेलेनानै ओ गावनि लाइफखौबो चेन्ज खालामनो हायो जेरै ओ गावखौ मुंदांखा जाहोनाय बिदिनो हादोरखौ ओ गावनि मुं नो ओ मिथिजाहोनाय बिदिनो गावनि फरायसालि गावनि जोनोम गामि जों नुनो मोनो आरो।
उम।
बेबादिनो बेनिफ्राय
उम।
खेले खेला खेला गेले माने खेला नांगौ होनबा बिनिखायनो गेले नांगौ खाय खायसेया जों हाजोबा गासैबो जोङो जेनेबा जाजोबनो हाया बा गासिबो जों खेला दाजोंनो जोङो गाजोबनोबो हायाना दाय। खेला गेलेनाया जोंनि थाखाय नांगौ बे गोनांथार मानो होनोब्ला खेला गेलेनायजों जोंनि गासैबो देहा मोदोम ओ जोंनि ब्रेनखौ जोङो थिक लाखिनो हायो आरो। बेनि थाखाय जोंनो नांगौ जायो खेलाखौ ओ जों ओरैनोबाबो पच्टआ एसे खमजुरिखा मानो होनोबा जोंनि गासैबो पेरेन्स फोरानो बेखौ सानो जे सानो जे खेला गेलेनानै ओ जेबो जानो हाया नों फराय नों फरायनानै माबा मोनसे जागोन नाजानानै नों खेलाजों मा खालामनो हागोन नों बेफोरदि सानोबा बिदि नङा खेलाखौ जोंनो नांगौ। खेलाया खेला गेलेबा जोङो मेन्टेल जालाङो बेखौ जोंनो नांथारगौ बेल' नङा दि फुटबल भलिबलल' नङा मा होनदों नोंथाङा?